आ
खुलुमबाय नोंथांनिसिम खोनादो ना आंनि बुंनायखौ? औ दे बिदिब्ला जोंङो दिनै बर' हारिनि बर' हारिनि हारिमुनि सोमोन्दै बर' हारिनि राव रायज्लायनाय गाननाय जोमनाय थानाय बेफोरनि सोमोन्दै जोंङो इसे रायलायनि।
जागोन नोंथां सावरायनो हागोन।
औ बेबायदिब्ला जोंनि जोंङो जेब्ला जोंङो बाहेराव थांङो जोंङो टाउन सहराव थांङो जोंङो जोंनि बड'लेण्डनिफ्राय इसे गोजानाव थांङो जेब्ला जोंङो जोंनि बर'फोरा गावनि आंगो गाननाय जोमनाय खो गानो हौवाफोरा गामसा गानो आर'नाइ लायो आरो थाबायो आरो जेब्ला हिनजाव बा सिख्लाफोरा दखना गानो आरो थाबायो अब्ला जोंनि बर' हारिनि गाननाय जोमनायखौ मानसिफोरा ओरैबायदि नायो मानोना बिखो बियो जोबोर स्टानदार गुबुन हारिनिदो मिलायानो। जों जोंनि बर' हारिया बेबायदि ओरैबायदि समायना गाननाय जोमनाय दोङो। बेखो लानानै आङो गो गोबां गावखौनो गाव गोग्गानाय मोनो। नोंथाङालाय बे गाननायनि जोमनायनि सायाव मा सानो?
औ थारैनो नो थांनि बुंनायाबो सैथो आरो नंगौ बाथ्रा दिनै जोङो नायनो थाङोब्ला जोङो मोननो हायो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बर'फोराहा गावनि मोनसे आंगो हारिमु दङ। जेरैहाय जोंनि बिमानि राव बर' राव आरो बेज जोंनो लोगोसे जोंहा दं गाननाय जोमनाय बेबो जोंनि मोनसे हारिमु आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा जानाय लोंनाय मोनसे हारिमु दोङो। आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा मोसा सानाय मुसुरनायनि हा रिमु दं, आरो बेजोंनो लोगोसे दामनाय देनाय जोंहा हारिमु दं। दिनै जोंहा औ जोंनि बर'फोरा औ उन्दैनिफ्रायनो जोङो गावनि बिमानि राव बा बर' रावखौ सोलोंनानै जोङो देरबोयो आरो जोङो बेबायदियै जोंनि हारिमुखौ गुबुननि सिगाङाव जोंनि बर' रावनि गेजेरजों जों सिनायथि होनो हायो बेजोंनो लोगो जे जोंहा आरो गाननाय जोमनाय जेरैहाय आइजोफोरा दखना गाननाय आरो ओ आर'नाइ लानानै बा हौवाफोरा गामसा गानना आर'नाइ लानानै बेबायदि जोंनि बर'नि हारिमुखौ जोङो गुबुननि सि सिगाङाव सिनायथि होनो हायो जेरैहाय दखनाया बेबायदि गोबां रोखोमनि दखना जोङो मोननो हायो माथानि दखना मासराइसनि दखना पलिस्टारनि दखना आरो बेबायदिनो ओ बिदुन दखना माखासे से आगर गोनां गुबुन गुबुन रोखोमनि आगर बोग्रि बिबार आगर बेबायदिनो खासि हाथाइ, आगर मोसौ हाथाइ आगर बेबायदिनो गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि आगर फोरनि दखना जोङो मोननो हायो आरो गुबुन गुबुन ओइ हि नि जोङो दखना मोननो हायो। आरो गामसाखौबो जोङो बेबायदिनो मोननो हा हायो आरो बेबायदियै जोङो जोंनि बर समाज। नि हारिमुखौ गुबुननि सिगाङाव जोङो सिनायथि होनो। होनो हायो। नो लोगोसे जोंहा मोसा नाय दङ मोसानाया
मोसानाय उम।
बारदै सिख्ला मोसानाय आरो बागुरुमबा मोसानाय रुमबां मोसानाय आरो बेबायदिनो बालाहामा आरो मोसाग्लांनाय बेजोंनो लोगोसे सट्रलिं आरो दौदिनि मोसानाय बेबायदि गुबुन गुबुन रो खोमनि बेबायदि मोसानायफोर जोंहा बर' समाजाव मोनसे हारिमु हिसाबै मोसानानै जोङो गुबुननि सिगाङाव सिनायथि होनो हायो आरो गुबुथिनो मोनो जे जोंनि बर'हा बेबायदि मोनसे एंगार फोरोङो बेखौ नोंथाङा बे समाव बुंनो सानदों बा बुंनो हा
गोदोनि समावहा दामनाय देनाय होननानै बुङोब्ला औ खोनादों।
हेलौ। नोंथाङाबो खोनादों ना? ओ गोदोनि समावहाय दामनाय देनाय होननानै बुङोब्ला गोदोनि माने दाबो दामनाय बर'नि दामनाय दुनाय होननानै बुङोब्ला खाम, ज था, सिफुं, सेरजा, गंगना बेफोरनो मेन आरो। बेफोरखौ दामनानैनो बे फोर दामबाथाय बर' हारि बेयाव बर' गामि दङ' बेयाव बर'नि माबा मोनसे फेस्टिभेल जादों बेयाव बर' फोरा रंजादों बेफोरखौ जोङो मिथिनो मोनो। बर'फोरनो बेफोर बर'नि दामग्रा आबजु आगजुखौ सोर दामो होननानै बुंङोब्ला जों सिगाङाव नुनो गोदो जों उन्दैब्ला बेखौ जों नुनो मोनोमोन बर'नि बांसिन हौवा फोरानो बिखौ दामोमोन आरो गोदो। ओ खामानो जा फुङानो जा जियानो जा गासैखौबो हौवाफोरा दाना दामोमोन नाथाय आथिखालाव जों जेब्ला नायो अब्ला जोंनि बर'आइजोफोराबो गोबां। डेभेलप जाबाय गोबां जौगाबाय बिथांमोनाबो खाम दामनो हायो सिफुं सुनो हायो सेरजा हुनो हायो बेफोरखौ गासै गासैखौबो बर'आइजोफोरा दिनैनि दिनावहा बिथांमोना गासैखौबो रोंबाय आरो खौ बिथांमोना दामोसै आरो बेफोरबायदि हौवाफोर हिनजावफोर बेफोरबायदि दामबोला गोबां मोजां नुयो आरो मानसिफोराबो बेखौ दामनाय बेफोरखौ दामनाय नुब्ला सोमोनाङो आरो बर'नि सिफुं होनब्ला जोङो नुनो मोनो बर'नि सिफुङा गुबुननि सिफुंदो मिलाया जोंनि बर'नि सिफुङा गोलाव।
औ। खोनादोंना? हेलौ।